गियो नोंथां हेल नोंथां एसे खोनादों नोंथांनि आवाजखौ बांद्राय मोजां खोनायाखैमोन।
अ
उ माखालमदों नोंथां?
दं ओरैनो
अ ओंखाम ओंख्रि जाबाय नामा नोंथां?
जाथ'वाखैनो
ए जानायानो जाथआखै होनबा।
ओङो माने संथ'वाखै
ओंखाम जानांगौ नोंथां।
ओम माने हालेवहोदोंमोन नालाय जोंहा बेनिखायनो संथ'वाखै।
ए नोंथांमोना दिनै फुगोन नामा?
दिनै फुथ'ला नोंथां गाबोननिफ्राय फुनोसै।
नोंथां खोनायाखै
औ खोनादों गाबोननिफ्रायसो फुसिगोन नोंथां।
अ दालाय सोर सोरथो दंथ'यो नोंथां?
नै दुब्लियावसो दंहैजोबो आं हारसिंसो दं न'आव।
अ इदिसो जाबाय आरो नोंथां होमबा।
औ
संनाय जानायानो जाथ'वाखै होनबा नोंथां?
जाथ'वाखै।
अ नोंथांमोनखै अखा हानो नागिराखै नामा?
हानो नागिरदों नै गोसोम जाबोगौ बोथोरानो।
जोनिखै अखायानो गाबबोगौ रौ रौ रौ होननानै नै। मोनफै मोनफैबायानो माने नोंथां।
औ
सौफैबायानो। नोंथाङा मा खालामगासिनो? नेै आं जिरायनानै नोंथां औ अखा नोंथाङालाय दा गाया नामा फुवा नामा?
दिनै गायथ'ला फुथ'ला गाबोननिफ्रायसो फुनोसै।
ए नोंथांआलाय सानसे मा खालामनानै थानो सानखो दिनै?
दङ बेलेगाव थांनांगौ दङ दिनै। एगार' आसारनो बेनि
अ बिदिसो जाहैबाय नोंथां आरो दा फुनांसिगोनसै खोमादां नोंथां। बिस थाकाया। गनायानो नुला आंहा नोंथां।
अ नोंथांमोना न'आव फुगोन ना बेलेगाव फुगोन नोंथाङा?
न'आव फुथ'नाय जानाय नङा नोंथां न' खाथिसो फुगोन।
अ
उम दिनैनिफ्रायनो जुरिजेनसै आंहा नोंथां।
औ
गनाय नला नोंथां। गाय आ फुवाबानो जाया नालाय।
बे गायनाय दिनाव फुनाय दिनाव गायाबो फुवाबा जाया औ
जायाथ' आरो बिदिनो होननानै नै दा गनाय नंला ना। मावनांसिगोनानो अखायाबो सफैथारबाय माथो नोंथां। औ सफैबायानो। सफैथारबाय जोंखैबो नोंथां। अखा हानाय बोथोराव सा गुदुं गुदुंजों फिथा गुदुं गुदुंसो जानांगौ नोंथां।
औ।
गायखेर साहा गुदुं गुदुं
मोनलों नांगौथ' आरो औ।
औ। लोंनांगौथ' आरो। गोसायैनो हादों मादे नोंथा।
औ नै जोथिं बांद्राय औ।
माने फैगौ माने अखाया गोसायैनो रौ रौयैनो नोंथां।
औ बांद्राय हाथ'वाखै आरो।
ओ सफैथ'आखै सफैहां सफै फ्लाबायानो माने। बाहेरायाव जिरायनानै नायगासिनो आंहा नोंथां अखौनो माथो खालामनो आरो।
उम बाहेराव थाबासो थान्दा ना।
औ थान्दाथ' आरो।
बे फुं समावहाय बिदिनो लामा लामा थाबायग्लांनांगौ बार हावा जानांगौ।
औ नोंथां।
देहाफोरा थाजिम मोनो आरो।
औ। बे फुंनि बारखौ जानांगौ नोंथां। मोजां जायो। उम नोंथाङालाय दुब्लियाव थाङा नामा?
ओहो दिनै थांथ'आ। गाबोननि फायथ' थांबाय थाखा नांसिगिन दुब्लियाव। उम।
आरो नोंथां दसे थानानै थांनांसिगोनसो बायदि मोनबाय आं। थांनानै दसे मोनला बायनांसिगोन दिनैनिफ्रायनो। हाबायानो नोंथां खोनानो मोनला नोंथांनि आवाजखौ।
बेबायदि अखा बोथोराव औ नोंथां खोनादों।
नोंथांनि आवाजा बांद्राय जाखांफैयाखै।
उम अखाया नोंसिनिजाय गोसासो हाबाय नामा?
अखाया गोसायानो हाबाय नोंथां।
जोंथिं बांद्राय बेबायदि गोसा हाथ'वाखैैनो। नोंथाङा खोनादोंना? हेलौ। नोंथाङा खोनायासै नामा? हेल'! नोंथांनि आवासखौ खोनायाखै।
नोंथांनि आवासखौ खोनाफैयाखै। नोंथांनि आवासखौ खोनाफैला माथो? नोंथां। हेल' नोंथां।
हेल'!
नोंथां
माथो खोनायाबो नोंथां खोनादों खोनादों
नोंथाङा मा खालामगासिनो? नोंथाङा मा खालामगासिनो आवा नोंथां अखाया गोसायैनो फैबायना?
नोंथांनासो खोनाफैयाखै
औ नोंथां, ओंखायनो बिदिनो जाबाय अखानि थाखायनो सेन साहैथां नोंथां
जोंथिं गोसाया हाथ'वाखै
जोंनिखै हाबाय गोसाथार। ओमफ्राय नै दा एसे दद्रफिनबाय नोंथां सेन साहैथां दा ना मोनगोन।
मोनगोनथ' आरो दै फैनायजों
औ औ नोंथां मोनगोनथ' आरो
नोंथांमोनालाय साया नामा?
गोसायैनो हाबायलै नोंथां
जोंनिथिंजाय नै हाथ'वाखै
आवाजखौनो खोनालायनो नागिरला
औ बिदिनो अखा हाबाथाय खोनानो नागिरा ना
अ
नोंथांमोनहालाय सेन सायाखै नामा?
मालाय आंनि आवाजखौ खोनादोंना खोनायाखै?
खोनादों
ए नोंथांङा जोंहा साखानायसो नोंथां दहायबो मोनदों। हराव अखा हादोंमोन नामाथाय नोंथां?
हरावहाय हायाखै खोमा नोंथां
एसे एनै हादोंदां नामाथाय जायखिाया ना मोनदोंमोन आरो नोंथां
औ बे हाबखागोन
हादोंना हायाखैखौनो मिथिया आं नोंथां दा हानायखौसो मिथियो माने दाबो मोनदे गोसा फैबाय थादोंलै नोंथां अखायानो ओंखायनो आवाजखौनो बांद्राय मोजां खोनानाय जायाखै
औ बे अखाया गोसाथार हाबा खोनानो नागिरा ना।
ओं अखायानो दिसथाबथार। दैलां बोथोर नालाय हमथानोबो हाया अखाखौबो।
औ अखाबो नांगौ सान्दुंबो नांगौ जायो दैज्लां बोथोराव।
हाबाय थायो अखायाबो।